अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा ओ फ्रियैनो दङ ना?
औ दङ नोंथां।
नै
मा बुंदों नोंथाङा?
ओ सम दङब्लाथाय जोङो एसे सावरायनायनि आयदाखौ लानानै सावराय खोनादो नोंथां खोनादों ना?
औ माबे मा आयदा होनदों नोंथां?
अ जोङो ओ बर'फोर जाग्रा ओंख्रै मै एबा मै मैगंनि सायाव रायलायनोसै नामा नोंथां?
औ रायलाय जागोन। औ खोनादों नोंथां, औ।
मो जाग्रा ओंख्रियाथ' जोंना गोबां दङ।
औ औ खोनादों।
औ औ ओ नारजि ओंख्रै, सबाय ओं ख्रै ओ कबि बायदि रोखोमनि ओंख्रि दं आरो ना नोंथां आरो बिनिनो गेजेरावनो जोंना सिन बर'नि बांसिन मुंदां क्रासिन ओंख्रिफोरानो जादों ओ बिदिनो जेरै अनला खारै अनला खारै जों दाउ, अनला खारै अमा, अनला खारैजों ओ ओ मुला गोरान आरो बिदिनो नारजिजों अमा आरो साम'जों ओ सबाइ खारै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ
नोंथांनो आं अनला खारैखौ अनला खारैजों दाउजों माबायदि सङो एसे फोरमा ना होयो होनि नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
अ जोङो ओ अनला खारै संनो थाखायथ' जोंनो ओ खारै नां ग्रोगोन आरोना नोंथां?
औ
बे खारैखौ जोङो थालिरनिफ्राय बानायनाय जायो जेरै थालिर फस्लाखो फस्ला एबा ओ थालिरनि मादा बेखौ बानायनाय जायो आरोना नोंथां बेखौ जोङो ओ माबायदि बानायो खारैखौ नोंथाङा मोनथिखागौब्ला आं खो फोरमाय ला आरो ना नोंथां आरो मोनथि जुदि मोनथियाबाथाय आं फोरमायनोसै।
औ मिनथिगौ नोंथां।
अ ओ अब्ला आं नोंथांनो ओ फोरमायलायलिया आङो ओ बिदिनो जोङो ला खारै संनो थाखाय जोंनो खारै नांगौ ओ जोंओ खा अनला खारै नांगौ अनला खारै सं नो थाखाय जोंनो अन गुन्दै नांगौ। जों बे अन गुन्दै जोङो माइरंनि फ्राय मोनो। जेरै जों माइरंखौ सुग्रोनानैहाय जोङो एसे फोरानदबनानैहाय ओ जोङो
आथिखालनि मुगाया ग्रेन्डारासो देैयो दे नोंथां ओ आ आगोलावथ' जोङो ओ बिदिनो वार्ल्डआव देनाय नुयोमोन दानियाथ' वार्ल्डखौनो नुलिया। आंथ' नुुफेराखैनो नोंथां दिनैसिम। औवाला माबायदि आरो दिंखियाव देयो मोन दा दङ दंनाया दिंखिया ओ बां ओ सोरनावबा सोरनावबा नाथाय जोंनि न' खराव गैया आरोना नोंथां जोङो ग्रे ग्रेन्डाराव ओ बिदिनो जोङो बेखौ देहायना ला एबा दाउ बेदर एबा अमा बेदर बा ओ औवा गाजा औवा गाजाजोंबो जों अनला खारैखौ जों संनो संनो हायो जों औवा गोजा दाउ बेदरजों संना लायोबा जोङो बिसोरखौ जोङो एवफ्राम ग्रोनानै लानाय जाया आरो नोंथां। एवफ्रामनानै जों बेयावहाय ओ जाखिनि मस्ला नांगौ जेरैहाय रं मस्ला ओ जिरा गुन्दै बानलु गुन्दै हाइजें ओ सामब्राम गुफुर बिदि खौ होनानै लाननाय जायो आरो ना नोंथां होनायनि उनाव जोडों बेयाव दै लुनानै होनाय जायो आरो जेब्ला दैया ओ गोदोवौ अब्ला जोङो खारैखौबो होनो हायो आरो एबा जोङो बेदर एफ्रामनायावनो जोडों खारैखौ होजायो बा ओ दै होन्नायनि उनावबो जों खारै खौ होनो हायो आरो नोंथां ओ आरो बिदिनो जोङो दैया ग्लब ग्लब गोदौयोब्ला जोङो ओ - सागु ओ ओम अन गुन्दैखौहाय जोङो होनानै होयो आरोना नोंथां। होनायनि उनावहाय जोडों बेखौ सागंजों सा नाय जाया मानो होनोब्ला जोङो सागंजों साना होयोब्ला जोङो
दाउ बेदरखौबा अमा बेदरखौहाय जोंना गेब्लेेजोबगोन अब्ला जोङो बेदरखौनो मोनजानाय नङा एबा गोथाव जानाय नङा आरो ना नोंथां। बिदिनो जोङो ओ सा ओ बे गुन्दैखौहाय जोङो दैजों गलायनानै लुनाय जायो आरो नोंथां। जाहाथे गथा जाहैया सारना होयोबाथ' सारना होबायबा ओ ओरैनो सारसो सारसो होयोब्ला जोङो बेयो गथा जागोन एरना होयोब्ला बेनिखाय नो जों बेखौ दैजों गलायनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां। बेनि उनावनो जेब्ला ओ ओंख्रिया मोनो अब्ला जों बेखौ खांनानैहाय ओ जाजानाय जायो आरो ना नोंथां।
आरो
नंगौ।
ओ नोंथाङा ओ मा होनो बे सबायजों साम'जों मोनजा फेरबायना नोंथां?
औ मोनजाबाय ओ सबायजों साम'जों औ हागोन नोंथां। ओ सबायजों साम'जों संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोंनो ओम जेनोबा जोङो साम'खौ नागिरहैग्रोनांगौ जाबाय। साम'खौ जोङो फुख्रि बा दैमाफोरावबो मोनो। गोदोनि बायदि थ' जोंहा दानि जुगनि मानसिफ्रा बेफोरबायदि ना गुरनानै बा साम' खननानै जाया बांसिनानो बाजारनिफ्राय लाना फैयो ओमथ' जोङो ओ खननानै लायबाबो बाजारनिफ्राय लाब्लाबो माने बे साम'खौ जोङो सोमना दोननाय जायो। सानसे बा साननैनि थाखाय सोमनानै दोनो बेखौ सोमना दोननायनि जाहोनानो जाहैबाय मा बेयाव थानाय मैला। जा बेथ' सामुआथ' हाब्रुवसो थायो नालाय बे हाब्रुआ जाहाथे ओं- खारो बिनि थाखाय जों बे सामुखौ सोमनानै दोननाय जायो आरो बे सामु सोमनायनि जाहोना औ बेनि उनाव जोङो सामुखौ सोमखांनानै जेनेबा हरसे बा हरनै थाखांनानै बेनि अखानायै जों बे सामुखौ बोखांगोन बोखांनानै मोजाङै सुस्र'गोन सुनानै बेनि जा दाखोन बेखौ जों बोखानानै जों गारो आरो गारनानै जोङो औ बेनि उननि बाहागोखौ दानस'नानै गारो सामुनि उननि बाहागो- खौ दानस'नानै गारनानै जों मोजाङै हुनानै सुफिनबावो फिन खनसेबाव ओमफाय जोङो बेखौ मोजाङै हुनानै सुनानै दोननाय जायो। दोननानै जोंहा सबाय नांगोन नालाय ओ सबायखौ उम जोङो एवदबग्रोनानै लानाय जायो आरो। बेयो गथाब्ला जेब्ला सबाया गथा अब्ला जों बेखौ एवदबग्रोनानै लायो औ बेनिफ्राय जों एवदब- ना लानानै जों हुख्रेमनाय जायो आरो बिबदिनो नों- थाङा दानिसो बुंलांनाय बायदि जों ग्रेन्डार मिक्सार गासैखौबो हुख्रेमनानै लानो हायो बा गासै- खौ उननानै लानो हायो नालाय बांसि- नानो मानसिफ्रा बेखौ बाहायो नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरखौ बाहायामोन गोदोनि दिनाव बिदिनो ओम उवाल गाहेन बेफोरजोंनो माने देयोमोन इदि आरो बिनिफ्राय जोंहा बेखौ हुख्रेमनानै ला खांनानै मोजाङै दसे सोमना दोननाय जायो। आरो सबायखौहाय रुइनो थाखाय। रुइ होनानै। जोङो बिनि बिगुरा जाहाथे खारो बेनि थाखाय बेखौ सोमना दोननाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ सोमखां- नानै जेब्ला बियो दसे थानानै रुयो बिनि बिगुरा खारनाय जायो अब्ला जों बेखौ सुनाय जायो। सुनानै जों बेखौ मोजाङै ओ सुनानै लाबाय सुनानै लानानै जों बेखौ दोनबाय दोननानै जों फार्स्टावनो सामुखौ एवफ्रामग्रोबाय। एवफ्रामनानै जों जेबोला सामुआ ख्रुब- ख्र' होनो अब्लासिम एवफ्रामनाय जायो आरो एवफ्रामनानै जेब्ला सामुआ ओ मोजां जायो अब्ला जों बेखौ हायखांना दोनो हाखांना दोननानै अ जोङो बेयावहाय ओ सबायखौ होनानै खारै होनानै अ दै होना- नै एसे रुग्रोनानै लानाय जायो आरो सबाइखौ रुइहोग्रोनो थाखाय औ खारैआथ' जोंना मेइनानोखा खारैखौथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जोङो। ओ थालिर आइथिया थालिरनिफ्राय मोननो हायो सिनि साम्फा थालिरनि हेब ब-बनायो बेनिफ्राय जोंहा बे ना-नालेंखरनि दुखुना बे- जोंबो खारै बनायो बेनिफ्राय सिबिंनि जा सिबिं- नि साबा बेजों बनायनाय जायो औ बेनिफ्राय औ बेनिफ्राय जोंहा सबायखौ मोजाङै रुना लानानै जेब्ला सबाया रुयो अब्ला जों बेयाव सागं सानानै होनाय जायो। सागं सानानै होनानै जों बे एवफ्रामना लानाय सामुखौबो होयो होनानै जोङो। ओ सामुआबो मोजाङै मोनजासे जोङो बे ओंख्रिखौ संबाय थानाय जायो आरो। बिबदिनो सामुआ जेबोब्ला मोनो अब्ला जोङो बे ओंख्रियाव गोबां ओ नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय फानलो जिरा मस्ला जाब्रां मस्ला बेफोरबायदि देनानै होनोबो हायो। सामब्राम गुुफुर औ खायफाफोरा देनानैबो होवा बिबदिनो जोङो देनानै होयोब्लाथाय बेफोरखौ देबाय देनानै जोङो होबाय ओंख्रियाव होनानै बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै जबजासिम दोनबाय दोननानै जोंहा ओ बेखौ थांनोसै समावहाय जों गंगार धुनजिया बा धुनजिया ओ खायफाफोरा हायजेंनि बिलाइबो होनाय जायो आरो। होनाय नुयो खायफाफोरखौ मोदोम माने मोदोमो जानायाव मोजांसिन जायो होननानै बे- फोरखौ होनाय जायो आरो नोंथां औ औ बेनिफ्राय जोंहा ओम। दानि जा नोंथाङा नार्जिजों अमा बेनि सोमोन्दैबो आं फंनैसो बुंनोसै नारजिजों अमा संनो थाखाय जोंहा गिबियावनो नारजि नांग्रोगोन नारजि खौ जोंहा मानिफ्राय फाथो जों जा फाथो फैयोना दुब्लियावहाय औ बेनि ओमफ्राय बेनि बिलाइनिफ्राय बनायनाय जायो जों बे फाथोखौहाय गोरलैयावबो जानो हायो। गोरलैनिफ्राय जेबोब्ला बियो बियो देरगोन देरनानै बिनि बिलाइआ जेबोला गोरा जागोन बा मोनगोन अब्ला जों बे फाथोखौ हानानै लाबो हानानै ला बोनानै न'आव फोराननाय जायो बे फाथोनि जा हानानै लाबोनाय थानाय बेनिफ्राय जोंहा फाथो बेजेंबो मोननाय जायो जों बेखौ दिरुंफोर बनायनो हायो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो औ बेनिफ्राय जोंहा औ नंगौ बेनिफ्राय जोंहा बे फाथोखौ फोरानना दोननानै जेबोला रानगोन बिनि थाराफोरखौ मोजाङै बासिगोन बासि फिनानै जों बेखौ दसे सम दैयाव रुइनो थाखाय आरो सोमनानै दोनगोन सोमनानै दोननानै जों बेखौ अमा बेदरफोरजों सङोब्ला अमा बेदरखौ मोजाङै पियास पियास फालौ मस्ला मस्लि होनानै मोजां एवफ्रामग्रोनानै लायो एवफ्रामग्रोनानै लानानै जोङो बेनि उनावहाय नारजिखौ रुग्रोयो खारै होनानै रुइजासिम नारजि दोलो जानोबा रुलायनाङा नारजिखौथ' जों गोबां बिदिनो जानो हायो ओ नारजि दोलो ओमफ्राय नार्जि जहल बेफोरबायदि गोबां जानो हायो नार्जि रुदुबनाय बिनिफ्राय जोङो नारजिखौ नार्जि दोलो जायोब्लाथाय जोंहा नारजिखौ रुबाय मोजाङै रु नानै जों बेयाव ओ नारजिया गेब्लेबाथ' सागं सालायनाङा जेब्ला ना रजिया गेब्लेया अब्ला जों बेयाव सागं सानानै होनाय जायो। बिनिफ्राय जों सागं साना होनानै खारैफोरखौ नांगौ बिबांनि होबाय होनानै जोङो बेयाव अमा बेदरफोरखौबो होनाय जायो आरो बिनि उनावहाय मोजाङै नारजिया दैया रानोब्ला नार्जिया मोजाङै गोरान जायोब्ला नार्जि दोलो जायोब्लाथाय जों बेखौ खांनाय जायो आरो साखिनानै। खोनादोंना नोंथां? नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै।